ओं गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि अब्ला नोंथाङा मा खालामना दङ दायो?
दङ नोंथां बिदिनो ओरैनो दं।
अ ओरैनो टाइम दंना दसे
औ औ नोंथां।
औ अब्ला बिदिबा जोङो दसे ओ मोनसे टपिक लानानै दसे रालायनोसै नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
ओ होनबा माने आं नोंथांनाव सोंनो सानदों जे माने ओ माबानि सायावनो एसे रायलायनोसैना दावबायनायनि सायावनो एसे रालायनोसै।
औ जायो नोंथां रायलाय जायो।
बिदिनो नोंथाङा बहा बहा दावबायखांखो मा मा नुबोखो बा बोरै मोनखो दावबायनानै बेफोरनि सोमोन्दै एसे बा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओं नोंथां एसे आं बबे बबे जायगायाव थांखो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायसैयो अब्लालाय नोंथांनो।
औ औ नोंथां औ।
औ। ओरैनोथ' दावबायनाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे एंगार हायै बाहागो आरो खामानि नङा होमबा नोंथां? जोङो ओ न'आव थाबाय थानानै जुदि जोङो ओ माखासे जोंनि साननाय हनाय जोंनि खर'नि माखासे प्रेसार खर'नि माखासे ओ जों खामानो हायि ओ खामानि मावनो हायि जानाय बैफोरखौ जोङो माने गावनि खर'नि साननाय हनायफोरखौ रिफ्रेस बा साफा माने प्रेसार गैयि खालामनो थाखाय जोङो दावबायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो अबावबा मोनसे जायगायाव दुगै दावबायहैयोब्ला जोंनि खर'आव थानाय माखासे टेनसन ओ दुखु दाहाफोरा जोंहा जे दसे समब्लाबो जों गोजानाव जानगाराव लाखिनो हायो। ओ दावबायनायजों लोगोसे ओ सुबुं माहारिनि गोसोनि साननाय हनाय मेलेम माने गासैबो माने रिफ्रेस जानायखौ जों मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो फुंनिफ्राय सानसे जुदि न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय हनाय खर' मेलेमाव माने गोबां ओ माबायाव गोग्लैयो आरो। माने प्रेसाराव गोग्लैयो आरोखि नोंथां नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो दस से सम बाहेरायाव ओंखारोब्ला जों गोबां ओ माने मोजां मोनो आरो। माने बाहेरनि बारहावा जानानैबो जों मोजां मोनो, आरो जोङो दावबायनाय होनोब्ला गोजान गोजान दावबायनायाव जोंहाथ' गोबां मुलाम्फा दङ नङा होमबा नोंथां? जेरै जेरै जोङो जोंनि दाबसे ओनसोलनिफ्राय लानानै गुबुन दाबसे ओनसोलाव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा बेवहाय गोबां सोलोंनाय आरो सोरोगौथिबो मोनबोनो हायो। ओ जेरैहाय जोङो बै गुबुन मोनसे दाबसे जायगानि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय बेजों लोगोसे जों बै ओनसोलनि हारिमुवारि जेरै दामनाय देनाय बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि माने जोङो बेखौ थांनानैनो मेगनजों नुहैनानै आरो बैफोरनिफ्राय जों माखासे मिथियै खोथाफोर आरो मिथियै ओ खामानिफोरखौ जोङो रोंनानै फैयो आरो नोंथां दा बेखायनो जोङो बुंनो हायो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आङो साननैसो सिगां जोंनिनो भारत हादरनि सिङाव थानाय दिल्ली सोहोराव बेरायहैदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बेयाव आं बेरायहैनायाव ओरैबायदि जों आं आबहावानि फारागथिखौ मोनदों नोंथां जोंनि जा ओनसोलनि आबहावा आरो हजोंनि जा आबहावा माने गोबां दिफारेन्सखौ गोबां फारागथिखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि आबहावाया जाहैबाय जोंना बारहावाया सिदोम आरो जोंना बोथोरा जाहैबाय जोङो ओ जोंनियाव दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर मोनो नङा होमब्ला नोंथां। हजोंहाय नाथाय जोङो दिल्ली ओनसोल सोहोराव थाङोब्ला जों बेफोरबायदिखौ एसे खम मोनदांथि मोनो आरो नोंथां। आरो होजोंनि जोंनि बारहावाया गोबां बिदुंनि ओ गरम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोजां बोथोराव गोजांनाया गोजांनायखौबो जों गोबां गोजांनायखौ नुनो मोनो था बेबायदिनो आङो बे बेफोर बे मोननैनि फारागथिखौ मोनबोदों आरो नोंथां आरो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ नायोब्ला जों हजोंहाय मानो होनबा बे सोहोर जाहैबाय नालाय बेनि थाखायनो बेयाव जों गोबां अनजिमाखौबो नुनो मोनो आरो आरो बै ओनसोलाव ओ बै जायगायाव आरो गोबां बिबां गोबां रोखोमनि जाथि जनजाथिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गुबुन गुबुन रो खोमनि जेरै जोंनि गाहाय जाग्रा आदारानो जाहैबाय ओंखाम नाथाय हजोंहाय बि बिसोरो गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै ओंखामखौ बाहाया ओंखामनि आलादायै गुबुन जेनेबा रुथिफोर बाहायो। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जाग्रा बेसादखौ बाहायो आरो नोंथां। दा बैफोर फारागथिखौ नुबोदों आरो आरो लोगोसे जोंहा बेबायदि दावबायोब्ला गोजान जायगासिम दावबायनांगौब्ला जोङो गोबां माखासे ओ गावखौ सांग्रांथि लाखिनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन मोनसे दाबसे ओनसोलाव जुदि जों ट्रेइन जों दावबायनो गोनां जायोब्ला जों गावखौनो सांग्रां जानानै दावबायनो गोनां जायो आथिखालथ' जों गोबां ओ ओ खौरां बिलाायाव जों नुयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो नङा होमबा गोबां सिखाव ओंखारनाय माने माखासे जोङो खोनानोबो मोनो नुबायबो माखासे जाय बेबायदि हान्था मेला हान्थियो बिसोरो माने माखासे गावनि सांग्रांथि गैयियाव माखासे मुवा बेसादफोरा गोमाजानानै फैनाय सोरनाबा बहाबा नांगौ बेसादानो गोमाबोनाय बेफोरबायदि माने जाथायखौ जों खनले खनले खोनानो मोनो आरो नोंथां
लांदां
दा बेखायनो जों बहाफोर दावबायनो थाङोब्ला गावखौनो सिगां गिबियाव सांग्रांथि लाखिग्रोनांगोन आरो लोगोसे गावजों थाफानाय मुवा बेसादफोरखौ ट्रेइनजों दावायोब्ला माने नोजो जोर होनानै नायनो थांनांगोन आरोखि नोंथां दा जोङो ओ मा होनो दावबायनाय दावबायनाय होनोबाथ' जोंहा बेनोसै नोंथां बे जोंनि था खाय मोनसे एंगार हायि ओ नङा होमबा नोंथां थ' औ नोंथाङालाय बबे बबे बबे ओनसोलाव दावबायखो दासिमहालागै आरो दावबायनानै माबायदि फारागथि मोनो नोंथाङा?
ओ बेफोर बायदि माने गोजानाव दावबायाखैब्लाबो खाथि खालायाव बिदिनो दावबायफेरबाय आरो बारा बेफोराव माने गोजान गोजानथ' आं दावबायाखै बारा
औ
दावबायनाय होनोबाथ' आरो मा होनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों माने मा माखासे रिप्रेस नङा होमबा माखासे दिेस जेनेबा माखासे टेनसन जिहेथु मानसि हिसाबैथ' टेनसन होनाय थाखाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
गासिनावबो दा नोंथाङा बुंनो जेरै रिफ्रेस जानाय मा जानायाव नंगौ। बेबायदिनो आरो दावबायनाया गोनांथार मानसि ससेोनि थाखाय माने गासैबोनि थाखाय माने दावबायनाया जोबोद गोनां मानि थाखाय होनोबा जों दावबायब्लासो मिथिनो मोनगोन जे माने अबे जायगायावहाय बा माबोरै सोलियो जों मोनसे दाबसे जायगायावल थाबाय थायोबा जों जोङो बोरै सोलि बेखौल' मिथियोाथ' जानाय नङा नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
गुबुन ओनसोलाव माबायदि सोलियो बेलेग ओनसोलनि मानसिया माबायदि थायो माबायदि जायो बा
औ
ओ बेलेगनि गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि बेलेगनि हारिमुवारि इफ्रा माबायदि बा बुहुमनि जानाय लोंनाय गाससिबो माने जों दावबायनायनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
बेबायदिनो आं माने जोंनिनो बे आसामनि बा आसामनि सिङावनो थानाय बेदिनो माने आवदाव थांना लागासिनो नै बेफोर जेन आं मेनलि बुंनो थांगोन जेनेबा जोंनि ओ वेस्ट र्काबि-आलंफोर होनोबा मे बिराद मोजां जायगाफ्रा माने बेफोरजोंनो आं बुंबाय। माने ओनो थाङोब्ला माने हाजो जायगा हाजो हाजोजों लोगोसे प्लेनबो माने जायगाफ्रा आरो बिराद मोजां माने नेचारेल आरो जितु दैफ्राबो माने जेसेबां दै दङ बेजोंहाय माने ओ जिहेथु मा मैला बारा गैया माने लेथ्रा रेटि बारा गैया माने पपुलेसना खम मानसि सुबुं माने एसे खम आरो जिहेथु जोंनिया बुंनो थाङोबा नैफोरबायदि गुवाहाटिफ्राव होनोब्लाथ' माने गोबां लेथ्रा लेथ्रि दैफ्रावबो माने दुगैनो आथिं होनो माने सानग्रोनांगौ जायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
जिहेतु वेस्ट कारलं होननाय मोनसे जायगा जिहेथु जोंना गलफिल्ड आरो ओरैजाय माहोनो खखा दै
औ
ओदिनो थाङोब्ला लामाफ्राबो लामाफ्राथ' जोंनि बेफोरबायदि मा नङा फललाइनथ' नङा थटुलायेन आरो अब्लाबो माने दा सिगां लामाया गाज्रिमोन दाथ' बिराद मोजां जाबाय आरो ओजोंथाङोबा माने ससेनिफ्रायनो माने ओरैबायदि मोनलाङो जे माने माने मिथिंगाजों गोरोबनाय माने माखासे बुस्थुफोरखौ नुलाङनोमोन जेरै लामाफ्राव मोख्रा नुलांनाय आरो सेर बागानफोरजों गिदिर गिदिर नुलांनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंना मा होनो बेखौहाय जोंनि फेमास बे दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रि जिहेतु
औ नोंथां।
दानांगिया सि मोननायाथ' गोबां माने फेमास जाबोनाय नङा होमबा? जों माने बिनि ट्रेक्ट'रिखौबो जोङो खाथियावनो नुलाां मोनोब्लााथ' टेक्टरैनि लामाजोंनो जों थांलांांगौ जायो बि कवेस्ट कार्बि आंलं थाङोब्ला जिहेतु बे खखा दैफ्रावबो नोङो दैफ्रा माने गोथ्रां दैनि कालारानो माने बेलेग खासि सिङावहाय मा दं अन्थाइ सन्थाइ नुहुरजोबलायनाय माने ओरैबायदि फां थिफां माने मोजां आरो रावहाय आरो बटबो दङ बेवहाय थांनानै नोङो टिकेट दानानै माने एन्जाय खालामनो हायो बा दैयाव दैयाव थांनानै दै सिङाव मा दं नायनो नायनानै माने बेफोरबादि नुहुरो आरो बा दैयाव खिदिंनानै लाबोयो दसेखिनि सम दा बेवहाय माने गोबां मानसिफोर थाङो बिदिनो दावबायारिफोर थाङो सोरबाया लावखार ओंखाम जायो सोरबाया दुगैनो थाङो जायगानि मान फ्राबो माने दुगैनो बेयावहाय फैयो माने बेबायदि आरो माखासे गला दखान बिराद जाबाय दायो बिदिनो आरो थाङै थाङै थांथारनानै जों मा मोनहैगोन गल फिड जे होनो माने गल फिलाव माने गोबां दावबायारिबो थाङो बेवहाय मानि थाखाय होनोबा जायगाया साफा नेचारेल जायगा आरो साफा लाखियो जायगाखौहाय माने आरो बेयावहाय दङ जोंना दै जमा जानानै थानाय माने बिलो ओरैबायाददि गुवार गुवार बिलो दङ बेवहाय माने मा मा माने बेलग बेलेग माने बेवहाय नाव लाबोनानै दोनदों बा भटफोर लाबोनानै दोनदों बेवहाय बेवहाय टिकेट लायै लायै माने सालायनो हायो गाव गोसो बायदिहाय बेयावहाय माने आरो दा नै गरम बोथोर ना बेवहाय माने दावबायारिफ्रा थांनानैहाय दै जिङावहाय सोरबाया माने बेयावनो हर थानानै फैयो बा हर थाग्रा एक्स सो जायगाबो दङ माने एबायदिनो गोबां दावबायारिफोर थाङो सोरबाया लोगोफोरजों थाङो सोरबाया फेमिलि लानानै थाङो सोरबाया दुगैनो थाङो माने बेबायदि दा नै गरम बोथ बोथोरावहाय बिलो खाथिनि माने बार गुसु गुसुफोर माने बेयावहाय माने फिल्ड लानानै माखासे ओ नोंथाङा जेरै बुंदों दहायहाय माने माखासे थ्रेस फोरखौहाय बेवहाय माने फ्रेस मोनहैयो आरो बेफोराव थाङोब्ला
नो नोंगौ नोंथां दसे समब्लाबो जों गोजोन्नायखौ मोनो नङा होमबा नो
औ नोंगौ नोंगौ माने आ जिहितु खर खरफ्राव माने माखासे बजाय दङब्ला माने हालखा मोनो आरो बेवहाय इसे थाङोबा समबाबो गुस गुसु बारो माने बिलो बिलोनि माने देसि दैनि थागोन बारबोनाय बारा माने गुसु गुसु हाबफैयो आरो नैदा गरम बोथोरावहाय माने बिराद मोजां माने बेयावहाय धारा सारा बनानै सोरबाया माने बेबायदिनो ओ माखासे जाग्रा मुवा लांनानै बेयावनो जाहैयो एफोरबायदि आरो अब्ला नोंथां टाइमआबो जाबाय नङा होम
औ नोंथां औ औ औ दे नोंथां होमबा नोंथांनिसिम गोबां साबायखर थाबाय नोंथाङा माखासे मिथियि बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय
नोंथांसिमबो माने गोजोननाय थाबाय औ दे